हेल'
औ खोनादों
नोंथाङा फ्रि ना दा
औ औ
दे बिदिब्ला जोंहा बर'नि हारिमुनि सोमोन्दै एसे रायज्लाय जागोन नामा
औ रायल्लायनो हागोन दे
म बर'नि हारिमु होननानै बुङोब्ला नोंथाङा मा होननानै मिथियो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ औ हागोन हारिमुवथ' जोंनि मोनसे आंगो जाहैबाय नालाय जाय जोंजों गोदोनिफ्रायनो जेब्लानिफ्राय सुबुं सुबुं माहारिया जोनोम मोनदों बेनिफ्रायनो हारिमुवा जोंजों फैफादों होननानै जों बेखौ बुंनांगोन आरो आरो मानो होनबा ह हारिमुवा मोनसे सासे सुबुंजों गोबां सोमोन्दो दं सासे सुबुंनि हारिमुनि माखासे ओ महरखौ नुनो मोनो ओ जेरैबायदि सासे सुबुंनि गाननाय जोमनाय ओ बिनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि हारिमुवा स्रा स्रायै नुजानानै थायो हारिमु होनोब्ला जों हारिमुखौ जोङो बेबायदिनो जोंनि मोनसे हारिनि मोनसे आंगोथार ओ होननानै जों बाहागो होननानै जों बेखौ बुंनांगोन आरो ओ जेरैबायदि जोंहा उम जोंनि बर' हारिमुनि गेजे खोथा बुङोब्लानो जों बेखौ मिथिनो मोनोदि ओ जोंनि गाननाय जोमनाय ओ दखना, गामसा, आर'नाय, ओ जोंनि दानाय लुनाय बेफोरनि गेजेरजों जोङो जोंनि हारिखौ सिनायथि होनो हायो आ बेबायदिनो जोंहा माखासे जोंनि जानाय लोंनाय अनला ओंख्रि, साम' ओंख्रि बा जोंनि माखासे ओ जानाय लोंनाय माखासे आगजुफोर ओ मावनाय दांनाय, गायनाय फुनाय बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि गायनाय फुनायाव माखासे नेमखान्थि ओ फालिनाय बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि ओ हारिमुवा ओ मोनसे समाजाव मोजाङै जायगा आवग्रिनानै लायो होननानै जों बेखौ बुंनो हायो आरो।
औ नोंथां। आरैनो नोंथांनि ओनसोलावहाय ओ गोदोनि आरो दानि बर' हारिमुनि फाराग थिखौ माबायदि नुयो नोंथाङा?
ओ ओ जोङो जोंनि ओनसोलावथ' बेबायदिनो ओ जौगायाखै नङा जौगाबायबो ओ जायनि थाखाय जोंनि खायसे ओम हारिमुनि खायसे ओ माखासे बाहागोफोरा दिनै जोंजों माने ओ नाथ्रोना दोनजानाय बायदि जाबाय ओ मानो होनोबा आथिखालनि मुगायाव जों सोलोंथाइनि गेजेरजोंबो जोंनि हारिमुवा ओ सोलायबोनायखौ जों नुनो मोनो सोलोंथाइ लानायनि जाहोनाव जों दिनै ओ जाहोनाव जोङो गुबुनफोरजोंबो ओ गोरोबना थानो गोनां जानायाव जोङो जोंनि माखासे गाननाय जोमनायफोरखौबो दिनै ओ खायसे सुबुङा उम माने नाथ्रोदना दोननो गोनां जादों थेवब्लाबो जोंनि हारिमुखौ दिनै गामि ओनसोलावसो बांसिन सुबुंफोरखौ जोङो लाखिना ओ लाखिबाय थानाय बोजबना लानायखौ जों नुनो मोनो ओ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो ओ माखासे ओ जोंनि हारिमुनि बाहागोफ्रा गोमालांबाय जेरैहाय जि दानाय लुनाय ओ बेबायदिनो जोंनि जि दानाय लुनाय, ओ गायनाय फुनायाव फालि जानाय माखासे जोंनि ओ बेबायदिनो ओ नांगोल जांख्राफोर फालिनाय बेफोरो गोमालांबाय आरो जोंनि माखासे ओम जानाय लोंनायनि बेलायावबो दिनै गोबां सोलायबोबाय गुबुन फोरनि गोहोमाव गोग्लैनानै ओ जोंनि ओनसोलावबो दिनै ओ जानाय लोंनायनि बेलायावबो माखासे गुबुनफोरनि जाग्रा आदारफोरखौ बोजबना लानानै जोंनि हारिमुआव खहा लाबोनायखौ जों नुनो मोनो ओम बेफोरनि गेजेरजोंनो जोङो हारिमुखौ ओ लाखिनो थाखाय जों गासैबो सुबुं फोरानो माने खामानिखौ मावनो मावनांगौ जौगानायनि थाखाय खामानि मावनांगौ जोंनि दोरोंफोरखौ लाखिनो थाखाय माखासे ओ जोङो खौसेथियै ज' जानानै जोङो बेखौ हमथाना लाखिनो थाखाय खामानि मावनांगौ होननानै आङो सानो आरो बेखिनि।
औ नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो गोदोनि आरो दानि हारिमु हारिमु आं गोबां फारागथि जाबाय गोदोनि समावहाय बांसिनै जोंनि ओनसोलावहाय जे माखासे जोंनि बैसो जानाय बैसो जानाय आइजोफोरा जि दानानै जि दानानै दख'ना ओ फास्रा बेफोर दानानै जोङो दानायखौ जों नुनो मोनोमोन दानि दानि माबायावहाय दानि जुगावहाय जोंनि ओनसोलावहाय बांसिन जोङो बांसिन जोङो मेसिनजों दानाय माखासे ओ गानग्रा जोमग्राफोरखौ जों गाननाय नुनो मोनो। बांसिन जोंनि ओनसोलावहाय जोङो बर'नि माखासे माने गाहाय गानग्रा जोमग्राखौ गानोब्लाबो जोङो ओ गावबा गाव न'फ्राव माने दानानै बा बानायनानै गाननायखौ नुनो मोनलिया। बायहानिफ्राय बाय बोनाय मेसिनजों मेसिनजों दानाय माखासे ओ गानग्रा जोमग्राफोरखौ जों गाननायखौ नुनो मोनसै लोगोसेयै आं सानो जों दि जोंनि ओनोलावहाय जोङो जुदि बर' हारि हारिमुखौ जों फोथांनानै लाखिनांगौब्ला जों बय जों बयबो जुदि ओ गोसो होयोबा ओ जोङो बर हारिमुखौ दासिमबो जोङो गोथौयै फोथांनानै लाखिनो हागोन होननानै आं सानो दा जोंनि ओनसोलाव हाय बैसागु बैसागु फालिनाय बैसागु फालिनाय बा बैसागु फालिनायाव जोङो जेरै गोबां ओनसोलफोराव जोङो गोबां ओनसोलफोराव जोङो गामसा बा जोङो ओ बर'नि गान्नाय जेरै हिनजावफोरा दखनाफोर गान्नानै मोसानायखौ जों नुनो मोना। अब्लाबो जोंनि ओनसोलावहाय दासिमबो जोङो बेफोरबायदि हारिमु उ नुनो मोनो जेरै जोंङो ए बर'नि ओ गामसा गाननानै आरनाइ लानानै बा जोङो खाम ज दा सिफुं लानानै जों बैसागु खौ मोसानाय बेजों लोगोसे जोङो गामसा गाननानै गामसा गाननानै दानि दानि ओन्दै ओन्दै ओन्दै गथ'फोरखौ जों नुवा ब्लाबो जोङो गोदोनि माखासे सेनियर माने बैसो जानाय सुबुंफोरखौ दासिमबो जोङो बाजारावहाय गामसा फा गाननानै जोङो बाजाराव थांनाय बा जोङो बैसो जानाय माखासे माने हिनजाव माहारिफोरखौ जोङो दखना गाननानै गावनि हारिमुखौ दिन थिनानै जोङो गोबां जायगाफोराव जों बेरायहैनायखौ जों नुनो मोनो। बा जोङो ओ जोङो बाजाराव थानाय बा जोङो बायहेरायाव जोङो अबेबा आलासि जानो थांनाय बेफोरखौ जोङो बैसो जानाय बैसो जानाय मानसिफोरखौ जों बांसिन नुयो जोंनि ओनसोलाव। य दानि गोदान जोलैफोरखौ जों बांसिन गावनि हारिमुखौ दिन्थिनाय नुङाब्लाबो जोङो बांसिनै जोंनि ओनसोलावहाय बैसो जानाय आइजोफोरखौ जोङो बांसिनै जोङो गावनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायाव जों मदद खालामनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो जोंनि। नोंथांनि ओनसोल हाय हारिमुखौ लाखिनायनि थाखाय। फाय गावबा गावनि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय माबादि माबादि खामानि मावो आरो आरो सोर बांसिन हारिमु हारिमुआव सोर बांसिन गोसो होयो बांसिनै नोंथाङा मा सानो?
आ औ जोंनि ओनसोलावथ' बेबायदिनो हारिमुखौ लाखिनो थाखाय ओ जों बयबो समाजनि सुबुंफोरानो खौसे जालायनानै ओंखारो ओ बेवहाय जोङो सोरबा बेसोरल' लाखि नांगौ बा बाैसोरल' लाखिनांगौ बेबायदि होननानै जोंनियाव माने फाराग रानलायनाय गैया जोङो उन्दै गेदेर गासैबो जोङो गावबा गावनि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय जोङो दिनै नाजागासिनो खायसेयाथ' ओ बेबायदिनो ओ समनि आंखाल आंखालाव बिसोरो गावबा गावनि जिउआव बस संथानो थाखाय माखासेखौ ओ जेब्लायबो जुदि जेब्लायबो लाखिबाय थानो हायाखैब्लाबो नाथाय जोंनि दिनै गामिनि बांसिन सुबुंफोरानो ओ माखासे हारिमुखौ लाखिगासिनो होन्नानै जों बेखौ बुंनो बुंनांगोन मानो होनोब्ला ओम दिनै गाननाय जोमनायनि बेलायावबो जोंनि आइजोफोरा दिनै दखना फास्रा बायदि आरनाइ गामसा बेफोरखौ दिनै जों गामि ओनसोलाव दानो लाफिननायखौ जों नुनो मोनदों बेनि अनगायैबो जोंनि मावनाय दांनाय आबाद मावनाय आबाद मावनायनि बेलायावबो जोङो हारिमुखौ नुनो मोनो जेरैबायदि ओ नांगोलजों हालेवनाया जोंनि ओनसोलाव दासिमबो दङ बां गोबांथार माने जोबनानै जोबस्रांनानै थांजोबाखै ओ मानो होनोब्ला ट्रेक्टरजों आथिखालाव टेट ट्रेक्टर जों जोङो हालौनायखौ नुनो मोनो ट्रेक्टरजों हालौनायाव जोंहा बांसिन आबादखौ मोजां जानायखौ जों नुनो मोना मानो होनोब्ला नांगोलजों हालेवोब्ला बांसिन हाया गोथौयै थाङो गोथौयै हाबलाङो होननानै जों बेखौ मिथिनो मोनो आरो आबादा जोंना मोजां मोजां जायो जाहाथे हाया मिस मिस जायो होननानै जों बेखौ मिथिनो मोनो ट्रेक्टरजों हालेवयोबा जोंहा सा साज्रां हाया सिङाव हाबलाङा ओरैनो हाग्राखौल दानफ्लेनानै गालाङो जायनि जाहोनाव जोंनि आबादफोरा गोबां खहा जाबाय आबादारिफोरा दिनै मुलाम फायाव गोबां गोनां जायो बिसोरो दिनै गामियाव हारिमु लाखिनायजों लोगोसे गाव गावनि मुलाम्फानि थाखायबो बिसोरो गोदोनि गोजाम नेमखान्थिजों दिनै आबादखौ मावगासिनो आरो बेनि अनगायै बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि हारिमु फोरा ओ माखासे से नुजानानै थादों बेनि अनगायैबो बो नाजानाय गोदोनि दिनाव ओ गामिनि सु सिख्लाफोरा माखासे आइजोफोरा ज जयै मैगं खानो थांनायखौ जों नुनो मोनोमोन ओ बेबायदिनो थिग बेबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलावबो बेबायदिनो मैगं खाना जानाय ज जयै बेफोरनि गेजेरजों जोंनिया खौसेथि नुजानायजों लोगोसे जोंनि हारिमुफोराबो नुजादों मानो होनोब्ला बर हारियाथ मिथिंगानि सायावनो थानानै मोजां मोनग्रा मिथिंगाखौनो अरायबो बोजबनानै लाग्रा बिनि सायावनो गासैबो सोनारनानै थायो नालाय ओ बेफोरनि गेजेरजों जों जोंनि हारिमुफोरा स्रा स्रायै नुजानानै थादों होननानै आं जोंनि ओनसोलनि हारिमुनि सायाव बेखिनिखौनो बुंनाय जादों
नंगौ नंगौ नोंथां जों नि ओनसोलावबो बेबायदिनो गोबां माने हारिमुनि हारिमुनि खोथा रायलायो गोबां रोखोमनि हारिमु गावबा गावनि हारिमु दासिमबो फोथांनानै लाखिगासिनो दङ
औ नंगौ
ना गुरनाय बरफोरनि ना गुरनाय मोनसे हारिमु दङ जेरै जोङो दैज्लां बोथोराव ना गुरनाय ना हमनाय ना सारनाय जोङो ज ज गामिनि ना सारनानै लायनाय बा जोङो दैमायाव साम खननाय बेफोर हारिमुवा दासिमबो जोंनि ओनसोलाव सोलि नोंथां अब्ला जोंहा सावरायनायखौ दोनथसै। नामा एसेयावनो
औ जागोन दे नोंथां
अके